खुलुमा खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों जानो हागौ नोंथाङा खोनादोंना? औ मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनो जासिहरनाय थाबाय नोंथां । औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोथां।
खोनादों? औ औ नोंथांजों मोन थिग गोनां खोथा लानानैसो ओ हरनाय जादों नोंथांनाव। नोंथाङा आंनो सावरायलायनो सम होनो हागोन ना?
औ औ होनो हागोन नोंथां।
औ ओम दा जोंना आयदायानो जाहैब्लाय जोंहा नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना बै आयदानि सायाव जा जों आथिखालनि उम आइजे एबा हिन्जाव फोरनि देलायनाय आरो ओ आगोलनि देलायनायनि ओ जा देलायनाय एबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव मा फारागथि नुजानो हा हादों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना आथिखाल आरो गोदोनि ओ नोंना
औ औ औ गोदोनि देलायनाय होननाय बुङोब्ला जों नुनो मोनो जे गोदो बेबादि गोबां देलायनायखौ जों नुनो मोनामोन। ना नाथाय दा गोबां देलायनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि हाय। गोदो मेकाप बा बेफोरबादि ओ जे मोखाङाव लानाय फेसवासफोरखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन गोबां ब्रेन्डनि ओ मेकापफोरखौ लानाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों गोदोनि दिनावहाय गाननाय जोमनाय खौ बुङोब्लाबो जों बेफोरबायदि लंपेन्ट गस्ला बेफोरखौहाय हो। आइजोफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनामोन नाथाय दिनिनि। ओ आथिखालनि जुगावहाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय। ओन। दामि दामि ब्रेन्डनि ओ ओ ला इफोर। बहाय जों गाननायखो मोनो। बेफोरबायादिनो बर' आइजोफोराबो गुबुन हारिफोरबायायदि बा गुबुन हादोरनिफोर बायदिहाय गाननाय जोमनायखौ नुनो गाननाय नुनो मोनो। ओ जोंनि बर' हारियाव बो बेफोरबायदिखौ जों दिनै नुनो मोनबोदों आथिखालनि सिख्ला होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मोनथिखायो जे आथिखालनि सिख सिख्लाफोरनि देलायनाया माबायदि जानानै फैदों। ओ बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों औ।
औ दा नोंथाङा ओ दा जा हिन्जावफोरनि देलायनाय एबा। दा जा देलाय। नाय गान नो फुननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव एसे फमायनो हागोन ना माबादि। देलायो। गावनि देहा सोलेरखौ माबादि देलायहोयो।
औ हायो नोंथां ओ औ औ औ ओ आइजो माहारिनि देलायनाय होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो मोनथिखायो जे आइजो माहारिया माब बादियै देलायनानै गावयैखौ ओ समायनानै लाखियो सासे ओ सासे आइजोखौहाय। समाय होयो होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जे गाननाय जोमनाय सना फाथि। गहेनाफोराहाय सासे आइजोनि महरखौ माबायदि सोलायहोनो हा हायो ओ बेफ फोरबादिनो मेकआप फोननाया। बो मोनसे आइजोनि। ओ गुन होना। जों मोनथिनानै मोनो ओ गोबां रोखोमनि सिख्लाफोरानो नाथाय आथिखालावबो ओ बारा देलायनायखौ नुनो मोना नाथाय गोबांखौनो नुनो मोनो बेफोर बादि देलायनायाव। गोसो होनायखौहाय। ओ गोबां रोखोमनि आइजोफोराहाय गोबां। गुबुन गुबुन देलायग्राफोरजोंहाय देलायनायखौ जों नुनो मोनो। आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों मिथियो जे ओ सेन्देलनिफ्राय लानानै गा ओ गाननाय जोमनाय दख'ना बा लंपेन्टफोरखौहाय माबादियै ओ साजायनो थाखाय मोजां मोजां गानो। बेफोरबायदिनो जों आथिखालावहाय जोंनि ओनसोलफोरावबो सिख्लाफोरनि देलायनाया गोबां रोखोमनि। ओ गुबुन गुबुन ओ मोजां मोजां। गाननायखौ जों नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदिनो आरो। नोंथाङा एसे फोरमायनो होगोना नोंथांनि ओनसोलावहाय मा बादियै सिख्लाफोरनि देलायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों
औ थारैनो दा देलायनाय होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव देलायनायानो देलायनायाबो मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै आं सानो दा बे रोखोमैनो ओ जों जोंनि ओनसोलाव जोंनि आथिखालनि ओ जा जौगाफुंनाय एबा देरफुबोनाय लाइमोन थि सिख्ला एबा हिन्जाव एबा आइजो माहारिखौ जों बायदि रोखोमै बायदि गाननाय जोमनाय देलेबफब माबफबै जोङो देलायनाय देलाय बोनायखौ जों नुनो मोनो दा देलायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जा सिख्ला आ माहारिफोरखौनो बुं थांबाय आं सिख्ला एबा लाइमोन सिख्लाफोरा आ जोंनि नुनो मोनो। ओ लंपेन्ट गस्ला गाननानै जा देलायफब मा फब लिपस्टिक खाजोल फोननानै ओ जा खानाय ओ सिदा खालामलायनानै जाबायदि बिथांमोना देलायो एबा देलेनायाव मुखुब बे फोरखौ जों नुनो मोनो ओ जा बिथांमोननि ओम जा ओ जा देखायनाय ओ गाननाय-जोमनाय बादायलायनाय बायदिसो आं सानो। दा बेबादिनो आ ओ देलायनायाथ' एबा गाननाय जोमनायाथ' सासे सुबुंनि गोनांथार खामानि मानोना देलायाबा गानाब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि ओ बायदि बायदि ।दा
औ
जों नुनो मोनो ओ जोंनि समाजाव ओ जुलि जायो ल्बा एबा हाबा जायोब्लाथ' जोंहा देलायनाया गोनांथार गाननाय जोमनाया। थिग बेबायदिनो जोंहा सासे खैना जानो थाखाय जों हा बायदि रोखोमनि देलायनाया गोनांथार नोंहा नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय। ओ मेखाप जेरैहाय देलायनो थाखाय मे खाब फुननाय जायो जोंहा। खैनाखौ आरो बायदि समायना-रमायना जि-जोम गानहोनायजों लोगोसे गहेना जि गानहोनाय ओ जोंखोल-माखोल गहेना-फाथि ओ जेरैहाय ओ बिबारनि माला बायदि बायदि होनानै ओ जों सासे खैनाखौ साजायनायखौ जों नुनो मोनो दा। गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला एबा देलायनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि जा सावथुन मुलुग एबा जा बायदि रोखोमनि दिन्थिफुंनाय बेफोरावबो जोंङो जोंनि फाव खुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरखौबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो जा फाव जा सावथुन दिन्थिफुंनाय बेयावथ देलायनाया गोनांथार थिग बेबादिनो बिथांमोनखौबो जों देलायफब माफब दिन्थिनाय मोसानाय मुसु नाय बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावनो जोंङो मोसानाय मुसुरनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा देलायनाय एबा गाननाय जोमनाय नङाब्लाथ जों मोसानाय जा मोसानायखौनो नुनो मोना मोस सानायनि गोनांथार बाहोगोआनो जाबाय देलायनाय आरो गाननाय जोमनाय दा देलायनाय आरो गाननाय जोमनाय जोंसो मोनसे समायनायखौ जों नुनो मोनो नालाय दा जों बेनि खायनो जों मोसानाय फोराव ओ बांसिनैनो देलायनानै एबा गाननाय जोम समायना रमायना गाननाय जोमनायजों जोंङो ओ बाहागो लानाय खौ नुनो मोनो। दा ओनसोल होननानै बुंङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ माबादिहाय सिख्लाफोरा देलायनाय नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलावथ‌' गामि ओनसोलसो जाहैबाय नालाय। थिग बेबादिनो जोंनि गामि ओनसोलनि सिख्लाफोरखौ जों खायसे खायसेखौ ओ
औ।
दख'ना गाननानैनो ओ दख'ना गाननानैनो फास्रा लानानै ओ जा ओं ओरैनो थानायखौ जों नुनो मोनो जे जेबो देलाया लाबासि जो ला लायालासिनो जेरैहाय बिथांमोनखौ लिभिस्टिप लायैखौबो जों नुनो मोनो । बेराफारसेथिं खाजोल लाय खौबो जों नुनो मोनो बिथांमोनखौ गामियारि सिख्ला होननानै बुंनाय जायो। नाथाय खायसे खायसे ओरैबायदि नु नुनो मोनो जोङो गामियारि सिख्लाफोरखौनो। ओ देलायनाय एबा गान्नाय जोम बुंनायनि बिथिंआवनो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना गोसोम गोसोम ओ जा सि जोम गाननानै बिथांमोनखौ जों ओ टाउन सहरे बा बायदि बायदि जायगाफोराव आबदा होबथिंनायखौ जों नुनो मोनो । आथिख दानि मुगायाव आथिख आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ ओ जेरैहाय ओ मेगनाव साथब लानानै ओ ओ बायदि बाय बिदि रोखोमै जोङो बिथांमोनखौ आबदा होबथिंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो खायसे खायसेखौ होनदों आं नोंथां दा बेनि बेलायाव जोंहा टाउन सहरनि सिख्लाफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बुंनो नांखाया बिथांनिमोननि गाननाय जोमनाया जोंनि ओनसोलनि गाननाय जोमनायजोंनो बेसेयाव गोबां फाराग खा बेसे बांबा आलादा दा बिथांमोनजों रुजुनो थाङोब्ला आ जोंहाथ' गोबां रुजुजाथ'आ मानो होनोब्ला टाउन सोहोराव थानाय सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनाया गोबाङैनो आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो बुंनो थाङोब्ला जों टाउन एउ टाउन सोहोर एबा गामि ओनसोलनि गाननाय जोमनायनायनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला जों समायनासिन जोंनि गामि ओनसोलनिखौनो समायनासिन नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि सिख्ला फोरा दख'ना गाननानैनो थायो नालाय थिग बेबायदिनो दख'ना गाननायजोंसो जा हाबावनो जा टाउन सोहोराव सिख्लाफोरा लंपेन्ट खान्दा खान्दा गाननानै जों गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गामि ओनसोलाव ओनसोलाव जोङो दख'ना समायना रमायना दख'ना गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै हाय खायसे आयजोखौ नुनो मोनो जों कुर्था समायना कुर्था बायदि बायदि फ्रक बायदि बायदि गाननायखौ जों नुनो मोनो बायदि बायदि रमायना गस्ला गाननायफोरखौ जों नुनो मोनो। दा देलाय नैनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि पार्लार बिउटि पार्लारफोर नुनो मोनो दा बेरो खोमैनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बै बिउटि पार्लार एबा गलायाव थांनानै गावसोरनि सोलेरखौ जोंख्लोब माख्लोब देलायख्लोब होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि ओनसोलनि सिख्लाफोरखौ नुनो मोनो मुसौफुर आइलेनारफोरखौनो जाबायदिहाय बिथांमोनहा मा खालामो बेखौबो आं मिन्थिजोबला मोजाङै फ्रे खालामनाय ना मा होननो बेखौ बिथांमोनखौ बिदि खालाम जों नुनो मोनो आरो आथिखालथ' जों एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय खानाय गोलाव खालामनाय सिदा खालामनाय जायखौ जों स्टिक होनाय होन्ना बुंनाय जायो। थिग बैफोर मुं मुखुब जानाय बेफोर खामानियाव मुखुब जानायखौ जों बांबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो देलायनायाव मुखुब जानायखौ जों जोंनि ओनसोलनि सिख्लाफोरखौ नुनो मोनो ।
औ ।
बेखौनो बुंनानै आं नोंथां फोजोबनो सानबाय मानो होनो ब्ला जोंहा समाबो जाबाइ ना बाय । नोंथांजों सावरायनानै ओ जोबोर मोजां नांबाय जि खोथा मोनथिबाय देलायनायनि सायाव ओ आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव ओ लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ गोजोनथां नोंथां औ औ ।
औ औ ।